हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
अ माबाफोर खामानि दंमोन नामा नों थां
ए खामाना नै ओरैनो माने हरला बायदों माने खबर सबर लाहरला बायदों।
औ-औ-औ।
मा खामदों नोंथाङा?
है नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायनासो दङ'।
आदसा खामफोर जाखांबाय?
ओंखामथ' जाथ'वाखै नोंथां दसे थानानै जानोसै नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो जिरना दं माने जाखांनानै।
अ।
ओमफाय नोंथां माइफोर गायखांबाय नामा नोंस्रा?
जोंहाथ' माइ गायखांथ'वाखै गायहां एबा गायनोसो नागिरदों जोंहा। नोंथांमोनालाय औ।
नोनथाङालाय माइ गायबाय नामा? माइफोर गायबाय नामा?
जोंहा गायखांबाय गायखांनायालाय एसे।
अ। बिब्दिब्ला नोंथाङाथ' आंजों माइनि एबा आबाद नि सोमोन्दोसो रायज्लायनो कल खालामदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
अ। दे बिब्दिब्लालाय नोंथां एसे आबादनि सायाव एबा माइनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ आबादा माने नोंस्राखौ माने आबाद माने माइ गायखांबाय नामा होननानै फ-कल-फन हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ औ।
हाजिराफोरा बेसेबां नोंजों नो-नोंथांथिं?
हाजिराफोराथ' जोंथिं बिदिनो ओहो सानसे गायोब्ला थामजौ थामजौ बाजिफोर लायो नोंथांमोनथिंलाय माबायदि?
जोंथिं नैजौ बाजि लायनाय जायो आरो।
औ औ।
औ।
ओहोम दायो नोंथाङाथ' माइनि सोमोन्दैसो रायलायनो होननानैसो कल खालामदों नालाय आं माइनि सोमोन्दै एबा आबादफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनोसै होमबा नोंथां।
औ नोंथां दे बुंलाय।
ओ जोंहाथ' दायो माइखौहाय दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो नङा होमबा? जोंहा दायो माइ गायनो थाखाय जों गिबियावनो हालिफोर एवग्रोनांगौ मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों दायोथ' ट्रेक्टरनि दामाबोथ' गोबां जाबाय बिगासेयावनो ब्रैजौ बाजि एबा बाजौ गाहाम लायो नङा होमबा नोंथां?
औ। दाम बारायबाय होननाय खोनादों माथो।
औ औ दाथ' नोंथाङालाय दायो मोसौजों हाल एवनानै गायनाय ना ट्रेक्टरजों हाल एवनानै गायनायमोन नोंथां?
जोंनाथ' नोंथां फार्स्टआव मोसौजों खारायग्रोबाय। ओमफ्राय ट्रेक्टरजों फोमोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय फोमोननानै माने गायनाय जाबाय आरो ट्रेक्टरजों।
औ औ।
आरो खोथिया फुनायफोरना दामफोरा दामफ्रा कबो बिराद दाम जा बारायबायना।
औ।
नोंसिनिखैलाय बेसेबां खोथिया फुनाय माइ गायनायफ्रा दामफ्रा?
जोंथिंथ' खोथिया फुनाय माइ गायनाय एखेआानो आरो ट्रेक्टरजों हाल एवनायफ्रा एसे दाम गोसासिन आरो मानो होनोब्ला दाथ' बांसिनानो जोंथिं माने ट्रेक्टरजोंसो गायनाय जायो आरो आरो सोरनाबा सोरनाबा बुरजा बुरजा अ सोरनाबा सोरनाबा एसे एनै हा गोनांफ्रा माने मोसौजों हाल एवनानै गायो। आरो दायो जोंथिंथ' बोथोराबो बिदिनो अखा एबा सान्दुं बांद्राय गोसाब्ला गायग्राफोरखौ बांद्राय मोननो मोननो थाङा दा नोंथांमोननिथिंलाय बोथोरा माबायदि जानानै दङ माइ गायनो बा माइ गायनो थाखाय।
बोथोरखौलाय मा बुंनो दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो। दालाय सान्दुं दुंदों दुंनाया ओमफ्राय मैयाहाय अखा हादोंमोन आरो माने गोबा गोबां माने दै जाना दं माने।
औ औ।
दैया बारा जाना दङ दाथ' गायनो हायाखै आरो दिनै आमथिसुवाबो नालाय। दोनै गायनाय जायाखै आरो।
नोंथांमोननिथिं दायो माइआ मा रोखोमनि जायो बा माइनि माने जानाया माबायदि जायो नोंथांमोननिथिं माइफोरा?
माइआलाय जोंना जायो बिराद मोजां जायो। माने बेलेग आबाद मावजाया आरो माने माइनिल मावजायो।
औ।
बिराद मोनो आरो ना माइ आबादाव माने
औ औ। फोथारफोरावथ' दैनि आं खाल जाखाया दा नोंथां?
जोंहा दैनि आंखालथ' जाया माने बारासो जायो आरो दैनि
औ।
दैया माने बारासो जायो दैमाबो दं नालाय खाथियावनो।
औ। दाथ' नोंथाङा माइनि आबादखौ बांसिन गायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
जोंनिथिंथ' माइल' नङा गोबां आबाद जायो। जेरै आबादफोरा जेनेबा जोंथिं मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो मानसिफ्रा आरो माइ नि अनगायै आरो बेलेग दंबावो मैगं थाइगं बिदिनो। जुखाम होन आरो दंबावो जोंथिंहाय बिदिनो गोजां बोथोरफ्रावथ' बेसर बानलु बेफोरनि आबाद मावनाय जायो जोंथिं।
औ नोंथां जोंथिंलाय एसे दैब' एरि दैब' जाय गोनां ओनो माने बांसिन माइ गायो ओमफाय बिदिनो मैगं आलुफोरबो गायनाय जायो आरो सम सम माने बोथोर लानानै।
औ औ।
दाथ' दैज्लां सम नालाय माने माइ गायदों जेबो आबादथ' जाया माने दा बायदियाव।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
दायो नोंथांना माने माइनि आबादावहाय बेसेबांसो खरसा जाखो एबा गायनाय फुनाय आलि दाननाय आलि खोनाय हालेवनायफोरखौ लानानै नोंथां?
हालेवनायाथ' फार्स्ट हालेवनायाव बिगाबासो हालेवनाय जाबाय बेयाव थामरोजासो थांनाय जाबाय आरो। ओमफाय बाइक माइ गायनायफ्राव माइ गायनायालाय साननै लानाय जादों माइ गायनायखौ दसजन औ बेयाव नैरोजासो थांनाय जाबाय आरो। दे। आलि दाननायफथ' जोंनो दानो दाननायालाय। न'आवनो दानो आलि दाननायावलाय जेबो थाङाखै। ओमफाय बिदिनो ओ माइ गायनायफ्राव जानाय लोंनायावलाय थांबाय एसे से रोजासोआ।
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा थ' दायो माइखौ गोबां गायो नङा होमबा? औ ओमफाय दायो नोंथाङा जेनेब्ला माइखौ गोबां गायनानै गुबुननो फानहरो ना एबा न'आवनो जानो थाखाय गायनाय जायो नोंथां?
माइखौलाय खावसेआ फाननाय जायो खावसेआ न'आवनो जायो।
औ।
आरो जेरै ओ माइब्राफोरखौ बांसिन फाननाय जायो आरो।
औ।
ओमफाय जोसाफोरखौबो फाननाय जायो।
औ औ मोजाङानो।
बिदिनो रन्जित बेफोरखौलाय न'आवनो जायो आरो।
औ दाथ' माइआबोथ' गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा? बेफोराव माने नोंथाङा बांसिन मा आबादखौ माने मा रोखोमनि माइखौ गायो नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमनिया माइआ बांसिन? बिसिनै फिथाइ एबा बांसिनै जायो?
ओ रनजितखौ बांसिन गायनाय जायो आरो ओमफाय फाननो थाखाय माइब्रा माइरं आरो जोसाफोरखौ गायनाय जायो मानोना बिसिनि दामा दाम बारा जायोना
औ औ।
बिनिखायनो बेखौबो गायफ गायफानाय जायो आरो
औ जोंहाथ' दायो माइब्रा माइआथ' गोबां रोखोमनि बेसेन गोसा जायो नङा होमबा बेफोरखौ माने गायनो हायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो
बेनिखायनो जोंबो बां जोंहाबो बांसिन माइब्रा आरो जोसा बेखौ गायनाय जायो आरो बिना बेसेनाबो बांसिन नालाय
औ
न'आव जानाया रनजित रनजितखौ गायनाय जायो आरो।
औ
नोंथांमोनालाय माइ मा माइ गायदों?
जोंहाबो बिब्दिनो जोंनि जायगायावथ' बांसिन रनजितखौनो गायनाय जायो जोंनि गामि ओनसोल एबा जोंनि जायगाथिंहाय आरो आरो जोंहाथ' दायो गायनाय जाथ'वाखै मानोना दायो जोंहा बोथोराबो एसे से फोथाराव माने दैनि आंखाल जायो बेनि थाखायनो दायो गायनाय जाथ'वाखै जेब्ला अखाफोरा मोजां हायो अब्लासो गायनाय जासिगोन नोंथां।
दैनि आंखाल जायो ओमबा ना एसे
औ
जोंथिंलाय दैनि आंखाल जाया जानाया अखा एसे हाबानो दु ब्लियाव दै थानाय जायो आरो।
औ मोजाङानो बिदिब्लाथ'। आब माइनि आबाद गायनाय जोब बोद मोजां बिदि जायगायावहाय
आबादालाय माइनियाल' जाखायो। औ बारा माने सापातफोरबो गायजाया आरो। एसे दैब' जायगा ना
सापातफोरबो गायो मानसिफोरा जोंथिं सापातखौथ' आरो मिनथिखागौ जानांगौ गोबां बेसेन गोसा एबा सापात गायनो हायोब्ला एबा सापातखौ मोजां गायनानै फाननो हायोब्ला गोबां जोंहा मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां। दाना बांसिन मानसियानो साफात गायजोबो ना
औ औ
औ
दायो नोंथांजों आङो माइनि आबादनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों दायो नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
मोजां मोनदों नोंथां।
अ बिब्दिब्ला समाबोथ' जाबाय नोंथां आंनाबोथ' बांद्राय सम गैया बिब्दिब्ला नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा? औ दे फं नोंथाङा फनखौ दानहरदो।
ओं जागोन दे नोंथां।